खोनादोंना नोंथां? औ ओ नोंथाङा सम दोङो ना?
अ मोनगोन दे नोंथां रायज्लायनो सम मोनगोन।
दे नोंथां दिनैनि बे समाव जोंहा होमब्ला ओ। मा दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर न'। बे मोननैनि बागै बे बोथोर मोननैनि बागै एसे सावरायनि
जागोन दे नोंथां सावरायजागोन
औ उम। आंनो गिबियावनो साव ओ फोरमायलांग्रोनोसै नोंथांनि सेराव। दैज्लां बोथोर न' दैज्लां बोथोरनि बागै एसे माने ओ फोरमायग्रोसै आं नोंथांनि ओ सेराव ओ दैज्लां बोथ बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंना बे दैज्लां बोथोराव गायनाय फुनायनि बहरा जायो होननानै जोङो गासैबो मोनथिखागौ नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ दाथ' जोंना दैज्लां बोथोरानो सोलिगासिनो दङ बे दैज्लां बोथोराव जोंना ओ माइ। माइ आबाद मावनाय माइ आबाद मावनाया गोबां बहरा जायो ओ। गासैबो जायगायावनो आरोना मानो होनब्ला जोंना बे दैज्लां बोथोराव दैनि आंखाल गैया जायो जेरावहाय जोंना ओ अखा न' अखानि दैजों जोङो बे आबादखौ मावखानानै लाखायाब्ला। जोंना मेसें बोथोराव अखा हाया नालाय बेनिखायनो जोङो बे आबादखौ माइ आबादखौ जों मावग्रा फोना लानो गोनां जायो आरोना दै नङाब्ला औ औ औ औ औ। मानो होमब्ला जोंना दैनि आंखाल जायो नालाय ओ दैज्लाङाव जोङो अ खानि दैजोंनो जुदि जोङो माइखौ गायखाना लायाब्ला ओ मेसें बोथोरावहाय जोंना अखा हाया नालाय बेनिखायनो जोङो गायखाना लानो गोनां जायो आर आरोना नोंथां ओह माइजों लोगोसेनो जोङो गोबां माने। मैगं थाइगंबो गायफानो हायो बे दैज्लां बोथोराव औ। ओजेनेबा थाइनाय न' मानलानाय मान औ फिथाइफोर औ मानलानाय हारिनि बिफां फिथाइ मैगंफोरखौ जोङो ओ गायनानै ओ मुलाम्फ थाबो खालामनो हायो जों न'खर न'खर न'खराव माने जानाय लोंनायावबो एसे माने गाव गावनो गायनानैबो सं थानानै लाखिनो हायो आरो एसे खरसाखौ आरो ना नोंथां! जेरैहाय जोङो दैज्लां बोथोराव बोथोरावहाय ओ जो गोनारो जोगोनार गायनानै ओ जोगोनारखौ गायनो हायो ओ बिदिनो खुमब्रा। ओ ओ बिदिनो जिंखा औ लेस दा लेस्रा माने औ लेस्रा बिदिनो ओ थाइबें बेफोरबायदि माने फिथाइफोरखौ जोङो गायनो हायो आरोना नों थां दैज्लांनि थाखाय आरो भिन्दि दं भिन्दिखौबो जोङो औ भिन्दिखौबो फोनानै लानो हायो मानो होमबा भिन्दियाबो जों ओ जोंनि दैज्लांंनिनो मै मैगं होननानै जोङो बेखौ माने बुंनानै बुंनो हायो आरो ना दैज्लां दाथ' जोंना मैथा मैस्था होनना बुङो जोङो न' जायखौ मैथा होनना बुङो। बे मैथा खौबो जोङो दैज्लाङावनो जानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ जेरैहाय आह। गोबांखौनो जोङो नुनो मोनो मैथाइ थाजों जोङो नाखौ ना गोदोर आरो ना फिसा बेफोरखौ माने जानायखौ नुनो मोनो आरो ना ओ खायफा हा जोंना बाथोनबो जानाय नुनो मोनो बेखौ मैथाखौ। ओ बिदिनो मा बुङो खांख्राइ खांख्राइफोर जों जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां औ औ। दैज्लां बोथोराव जोङो अखा हानायजों लोगोसे जोंनाव गोबां माने दैबानाफोर जानानैबो जोंना गोबां खहाबो जायो खायसे जायगायाव जोंना इदिनो ओ न' बां जिब जुनार बायदिफोराबो ओ माने खहा जानो गोनां जायो आरो ना। ओ फारसेथिं जोंना दैज्लां बोथोर जायोब्लाथाय फारसेथिं जोंनि थाखाय मुलाम्फा जायो। बे आबाद मावनायनि थाखाय। आबाद मावनो थाखायबो माने दैया जेब्ला जोंना बांद्राय जायो अब्ला जोंना आबादखौबो जोङो बा मावजोबनो हाया बेफोरबायदिबो जायो ओ बिदिनो आरोना औ ओ। नोंथाङा एसे माने ओ मेसें बोथोरनि बागै एसे ओ फोरमायना होदो नोंथां।
औ आङो दैज्लांनि बागैनो एसे बुंबावनोसै नोंथां बे नि उनाव आं फोरमायलांनोसै ओ दैज्लां बो थोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गायनाय फुनायनि जोबोर फिर बोथोर नङा ब्ला! जोंहा गाहायै बर'नि बा गाहाय जामुं हिसाबै जोङो माइ आबादखौनो ओननानै बुंनो नांगोन ओ बेनिफ्राय जोंहा दैज्लां स फैब्लानो माने गायनाय फुनायनि जोबोर फिर जायो आरो नोंथां। गा सिबो न'खर न'खर जोंहा बर'फोरना जाय जायहा माने माइ आबाद मावो बि बिरो माने गासिबो बे बोसोराव माने माइ आबादखौ मावालाबासिनो थाया गासि बो माइ माइखौ माने थिखांथारो आरो गाससिनिबो दुब्लियाव माने माइजोंनो माने बे समाव बुंफबनानै थायो गुबुन आलादा जोङो जेबो मैगं बेफोरबायदि बारियाव नुबाङा दुब्लि फोथाराव माने रावनिबो हाया ओरैनो लांदां जानानै थाया आरो। बे बोथोराव दैज्लां बोथोराव। बेनिफ्राय जोंहा माखासे आरो दैज्लां बोथोरनि समावबो माखासे जोंहा दुब्लि फोथाराव आबाद गोरा बै ओ मेसें बोथोराव मावनाय आबाद। आबादफोर बायदिनो आबादबो मावनो हायो। जेरैहाय जोंहा दै हेगार हरनायनि लामा थायोब्ला जोंहा जावखावनानै हरनो हानायनि लामा थायोब्ला माने ओ जाय मैगंफोरनो गोबां दै नाङा बेफोरबायदि मैगंफोरखौ माने गायनो हायो आरो बेफोरबायदि दैज्लांनि समावबो। एसे गोरान जायगाफोराव जेरै बानलौ, फान्थाव, फिन्दि, लेस्रा बेफोरखौबो ओ औ पतल, जिंखा औ बेफोरखौबो माने बै ज्लांनि फोथारावनो गायनो हायो जेराव माने दैफोरखौ हरनायनि नालाफोर दङ बेफोरबायदि जायगायाव। आथिखालावथ बेफोर खौ माने न'नि बारियाव मावालाबासिनो बेवहाय मावनायनि मैन जाहोनानो जाबाय ओ बेवहाय माने गोबां बिबाङाव मावोब्ला माने बिगानै बिगाथाम बेफोरबायदि मावोब्ला माने फाननायनि थाखाय मोजां
औ फाननायनि थाखाय मोजां जायो औ बेफार खालामनो थाखाय। ओ फालांगि खालामनो थाखाय ओ गायना लानाय जायो आरोना।
औ बेफोरबायदिखौ माने आथिखालाव नुनो मोनो। नाथाय गोदोथ' माने बेफोरबायदि मैगंखौ जोंहा फाननो थाखाय मावसोआममोन ओ थामजि ब्रैजि बोसोरनि आगोलाव। नाथाय आथिखालाव समजों लोगोसे माने बेफोरबायदि मैगंखौबो जोंहा बर'फोरा दैज्लांनि समाव माने मावनो रोंबाय आरो।
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो।
जोंहा ओ मेसें बोथोर होननानै बुङोब्लाथ बे समाव जों बर'फोरा मेसें बो थोराव जोंहा गोबां आबाद मावो। बेफोर आबाद फोरनि गेजेरावनो बरफोरा जेरै सबाय फैयो सिबिं फैयो। बेनिफ्राय आरो औ बेसर
जायो आरो। मागा बेफोरबायदिखौ दुन्दिया औ। ओ बिदिनो औ।
बेसेबां नङा बा जेरै बेगरनि थाखाय फोनाय जायो आरो।
औ मटर, दालि बेफोरखौ जोङो फोनायखौ नुनो मोनो बे मेसें बोथोराव। जोंना बिदिनो आरो मेसें बोथोरावथ' जोंना मेइन मैगं थाइगं होननानै बुं बुंजायो जेरैहाय लाफा, लाइ बे फोरफोरखौ जोंना जोबोर माने ओ बे मेसें बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो औ औ नुनो मोनो आरो। औ बेफोरबायदि लाब आरो उम दुन्दिया बेफोरबायदिखो आरो लाइ फालें औ।
थ' बर'फोरनि मोनसे बर'फोरा बोसोरफ्रोमबो बे मैगंफोरखौ माने ओ बेगरफोरखौ लाखिनानै दोनबोखानाय जायो। लाइ लाफाफोरखौ ओमफ्राय बोसोरै बोसोर माने फोफिनबाय थानाय जायो आरो। बर' नखराव बेफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों। दोरोङारि हिसाबावनो नायनांगोन जों बेखौबो। ओमफ्राय नाथाय आथिखालाव गोदान मुगाजों लोगोसे जोंहा बा दिनै ब्रैजि बोसोरनिफ्राय दिनैसिम बा थामजि बोसोर फ्राय दिनैसिम जोंहा गुबुन गोदान गोदान ओ मैगंफोरबो मावनो लाबाय जोंहा। गोदान मुगानि गासैबो ओ माबायावनो भारत हादरावनो मावग्राफोरबायदि मैगंफोर मावो जे रै गोदोथ' जोंहा बर'फोरा कबिफोर आबाद मावनो रोङामोन। औ औ फुलकबि बे बेफोरखौथ' मावनो रोङामोन नाथाय आथिखालाव मान बेफोरखौबो खोब मावनाय नुनो मोननाय जायो गोदान मुगानि मैगं बेफोरो बेजों लोगोसे जोंहा गाजरफोर
औ गाजर मुला
औ
फानथाव गोखै बेफोरबायदिखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो नों
गोबां बिबाङावबो बेफोरखौ माने बर'फोरा आथिखालाव मेसें बोथोरनि मैगंखौबो माने बोथोरजों मिलायनानै मावनानै गोबां रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनलायसै जायो बर' न'खराव बेबायदिनो बर'फोरा औ
औ नोंथांसिम ओ गोजां बोथोरनि बागै आंबो एसे बुंनि गोजां बोथोराव जोंना ओ बेफोरबायदि माने गोबां मैगं -थाइगंनि आंखाल गैया जायो आरोना नोंथां औ गोजां बोथोराव जोङो गोबां माने हाग्रानि मैगं थाइगं खाबथिंला बायनानै जानो हायो जेरैहाय मानि मुनि न' मानि मुनिया जोंना ओ माइ हानानै गारबोनाय बै नारा न' बे नार गोबां मान जोंना र'ज'यो आरोना बेफोर मैगंखौ जों खानानै जानो हायो जेरै माने नोंखो गाव गावनो माने नआव नायगिरनानै जानो हायो जेरैहाय धोरोमफुल होननानै बुङो बेबो थ मोनसे मुलि हारिनिनो ओ दंफां जाय ओ लाइफां जायखौ जोङो जायोब्लाथाय जोंनि उदैफोर खौ साफा खालामो बेफोरबायदि आरोना नोंथां ओ बिदिनो जोङो ओ खारदै न खारदै जानो थाखाय जोङो खारदै खारै जानो थाखाय जोङो गोबां माने मैगंफोरखौ खौ नायगिरनानै मोनो औ जेरैहाय थुनथुनि औ बे समाव आरो ओ गोजां बोथोर ओ मेसें बोथोरनि समाव आरो नोंथां जेरैहाय ओ थुनथुनि खुथ्रा ओ ओ बिदिनो ओ लाफा लायबो थाबाय बेजो बिदिनो ओ ओ बै बेसर दाबा बेफोरखौबो जोङो मोनो ओ बिदिनो ओ ओ बेयो ओ गुथा ना गुथा अ गुथा बेफोरबायदि माने मैगं खौ जोङो ओ -ओ माने हाग्रा बंग्रायावनो माने बिदिनो बारिफोराव मोनलाबायो आर ना ओ एसेबां मानि आं सानो दैज्लाङाव जोंना मैगं थाइगंनि ओ मैगं थाइगंखौ बांद्राय माने गायनो हायानालाय दैनि जाहो जाहोनावनो दै -दै जानायनि जाहोनावनो बेनिख ओंखायनो एसे माने बेसेन गोसा जायो नालाय मैगं थाइगंनि आंखाला एसे बारा जायो आरो जोंना मेसें बोथोर बोथोराव जोंना मैगं थाइगंनि आंखालखौ एसे खम मोनो आङो बेफोरबायदि आरो औ बिदि आरो दे नोंथां जोंना समाबो जाबाय औ दे नोंथां